बाइ गोजोन बेलासिनि गाहामलायथिखो नोंथांनो जासिहरनाय जाबाय गिबियावनो।
औ नोंनिसिमबो फंबाय।
औ औ औ आदाया आदा ओरै आङो दा न'नि फुफ न'नि फुख्रियाव दं आरो ना इसे नायदों, औ। औ आदाया दा मा खालामगासिनो दं?
आं दा ओरैनो दं नै फुय आंबो बार जादों बेलसिनि। सोनाबजों न'नि सोनाबजों दुब्लियाव दं आरो।
अ।
गुसु बार नांनायखाय बेहायो बिराद गरम ना बोथोरा बेहाय बार जादों आंबो।
औ औ औ। आंबो आंबो दसे ओरैनो बेलासिनि बेरायथावथाव नायफैदों आरो नाखौ। आदाया ओरैनो दोरोङारि ओंख्रि मा
औ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोंहा गिबियावनो जोंहा दङ ओरैजाय अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों। खोनादोंना फंबाय, खोनागासिनो दा? औ औ औ उम सबाय साम म' नाफाम फस्ला दाउ नारजिजों अमा बेफोरो जोंनि औ औ औ दोरोङारि ओंख्रि। गोथाव मोनो फंबाय आंबो बिराद गोथाव गोथाव मोनो ओरैनो फंबाया जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु माखौ माखौ दामनो रोंगौ?
आङो आङो एसेबां मानिे बारा रोंजोबा। आंबो एसे सोलोंसिनाय आरो आङो दा बांसिनानो बागुरुमबा दाउस्रि देलाय बारदै सिख्ला मोसाग्लांनाय ओमफ्राय दाहाल थुंग्रि सिबनाय ओमफफ्राय सिख्रि सिख्ला, जारा फाग्ला बेफोरखौ इसे हांहांबाय आरो।
औ औ सोलोंनानै रोंबायानो
खिनिखौल' हानाय जादों।
औ दे दे दे फंबाय लासैनो लासैनो रोंगोन सोलोंबाय थाल' लासैनो दावगानो हागोन लासैनो गासैबो
औ
ओम दा नोंसोरो बेखौ सोलोंखायाबा इयुन समफ्राव आरो फोरोंलांनोबो गोब्राब जायो नालाय। दा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ जायफोरखौ फोरोंनांगौ नालाय, ओरैनो फंबायाइनि गामिया मा गामिमोनलाय?
जोंना ओरै कारिगावनि साहा निउ बसरि होननायाव। ओमाय आंनि थङा जाहैबाय गोमसार बसुमतारी औ।
ार औ औ औ गोमसा बसुमतारि ने क्रिगायावनो थ आंनिया ओरैजाय बिजनियाव फंबाय। खोनाबाय? खोनादोंना बुंबाय आंना बिजनियाव फंबाय।
औ ओरैनो आदानि थंखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ आंनिया चिरां डिस्ट्रिक्ट आंनिया बिजनि आरो बिजनि साहाजों जोंना फैनांगौ ओरै खुख्लुं होननाय आरो खुख्लुं होननाय। जायगा आरो जोंना बेहाय गामिया।
खोनाखांबाय आं आदा
ओ थांफेर फैफेरानाय जायाखै ने फैफेरनाय जायाखै ओं फैनो हागोन माब्लाबा सम लानानै। जेब्ला सम मोनो औ औ। फैनो हागोन आरो।
औ आदाया ओरैनो थानाय समाव। मा मा खालामनानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मा होनदों मोजां खोनायाखै फंबाय?
आदा ओरैनो थानाय समाव माबाफोर मावना मोजां मोनो नामा?
अ जों ओरैनो जों ओरैनो थानाय समावथ' जेनेबा न'खरफोरनि न'आव थानाय जायोब्ला न'खरनि ओरैनो बारि बागानफोराव जोङ ओरैनो गयफोरनि हाग्राफोर एवना होनाय ओरैनो बिफांफोर दंबा बेफोरनि हाग्राफोरखौ एसे एवस्रांना होनाय। न'नि एसे मैगंफोर दङबा बे मैगंफोरनि हाग्राफोरखौ एसे फोसाबनाय। बेफोरखौ मोजां मोनो आरो। ओरैनो थानाय समफ्राव आरो न'खरनि खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनो। औ मोनो मोनो जायगाफोरखौ साब सिखोन खालामनो मोजां मोनो।
ायो औ
मोजां खोनायाखै फंबाय दे बुंफिनलाय।
आद मोना आदिांग दा
औ। खोनादोंना फंबाय दे बुंफिनलाय मा होनदोंमोन?
आदा मोना दैज्लां बोथोराव दाथ' माइ गायो नामा?
अ। जोंहा जोंहा माइ गाया फंबाय। गोरान खेथिसो खालामो जोंनियाव बांसिनानो
अ औ।
दा सबाय बोथोर जानोसै सबायसो फोगोन ओमफ्राय बिदिनो जोंनियावथ' बांसिनानो जोङो दा माइफोरखौ गायबा आरो जोंनियाव बांसिनानो गोरान खेथि आरो दा बेनो ओरैनो फंबायमोनहा नोंसोरलाय गायो औ दे
गायनाय गायनाया गायो नै एसे जेंना जागोन नामा?
औ।
माबायाव मा होनो एसे माने मा बे जेबो जानाय नंला दे दस्राजों थांबाय बियो मानि मोनसे गंसे गारि फैदोंमोन आरो खोनादोंना आदा औ बे बेखौ एसे जेंना जागोन नामा नंदोंमोन आं औ बारा गाज्रिदाय खोनायाखैना आदा? औ औ मा होनदों? मानि दुब्लिनिफ्राय
उम
आबाद मावनानै फैदोंमोन नालाय ट्रेक्टरजोंहाय बे थांदोंमोन आरो औ‌
औ थांलाय फैलाय खालामो नालाय दुब्लियाव बयबो समनि गावबा गावनि खामानि गावबा गावनि थांलाय फैलाय नङा होमबा फंबाय उम ओरैनो फंबाया औ मोजाङानो मोजां। मोजाङानो ओरैनो नोंस्राबो दा माइ गायो ने? ओरैनो मा मा माइखौ गायो? ओरै ओरैनो नोंस्रा मा मा माइखौ गायो?
जोंहा इसेबां मानि बुरजा गायनाय जाया दा रनजित गायो ओमफ्राय माइब्रा ओमफ्राय जोसा एसे लानाय जायो। बेखिनिखौल' गायनाय जायो औ हायाबो बारा गैबाङाना?
दे दे दे दे मोजाङानो ओरैनो फंबाया मा मा जाय जगायाव गिदिंना फैखो नोङो बेरायना फैखो? जोंनि आसाम एरियायाव आरो जोंनियाव बेयाव आसामावनो
गुवाहाटियाव थांखांबाय बागुरुम्बा दोहौआव। ओमफ्राय बिनिफ्राय औ मोसाहैदोंमोन ओरै बासुगाव साइदजों थांखांबाय। बें बेंथलथिंबो खनसे थांखांबाय आरो। मोनसे हाबाफारि जानायाव जों बाहागो लाहैफाबाय आरो।
औ औ औ औ।
औ। बारा गोजान गोजानद्रायाव थांनाय जायाखै आरो।
ओरैनो खाथि खालायाव थांनाय ओरैनो फंबाया दा नोङो जेनेबा नों दा ओरैनो बिदियाव दंगासिनो ना होनोमबा ओरैनो नों मा? खालामनो मोजां मोनो न'आव थानाय समफ्राव? नों मा खालामनानै थानो मोजां मोनो आरो न'खराव? थायोब्ला आरो नोङो फरायनायनि अनगायै। आरो फरायनायनि अनगायै नोङो मा मा? हाबा मावनो नों मोजां मोनो?
औ आदा आङो ओरैनो थानाय समाव जेनेबा जेबो खामानि गैयाबा आरोना? आंनि गोसोआव मा सानदों बेखौहाय आं खन्थाइ महराव सोलायहोनो नाजायो आरो। गोसोखांनानै औ ओमफ्राय औ
ओरैनो फंबाया बलफोर जोंनो मोजां मोना मोजां मोना जोलुरफोर
औ जोलुरखौ जोयो जोयो बेलासि समाव सम लायै लायै जोयो औ। माने आं फरायगासिनो दंमोन नालाय दा एसे समखौ
औ दा फंबाया खोन्थानो हागोन नामा दा औ दे फंबाय फरायनाया मोजाङानो फरायबाय थानांगौ। गावबागावनि औ थांखि औ औ औ गावब गावनि थांखि खौ होसोथारनो थाखाय फरायनायखौ लांथारनांगौ आरो दानि मुगायाव। बे जौगाफु मुगायाव नोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला नों माब्लाबाबो गावनि जिउखौ दाहैनो हानाया सम्भब नंला आरो दानिया। माने नोङो रोंगौथि गैयाब्ला गुबुनजोंनो जुजिनो हानाय नोंनि रोंगौथिखौनो देखायसारनो हानाय गोहोआबो खम जायो आरो। बिनि थाखायनो नोङो गिबियावनो नोङो रोंगौ थिखौ सोलोंना लाग्रोथारनांगौ। रोंगौथि लानायजों लोगोसेनो नोङो गुबुन गुबुन रो खोमै जेरोखोम जोंनि हारिमुनि फारसेबो गोसो होनांगौ जोंनि दोरोङारि दामजु बायदिसिना गासै बिथिङावनो आरो नोङो गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय न'खरनि आबादफोर मावनाय बेफोर गासैजोंबो माने लोब्बा लाखिनांगौ आरो। अब्लासो नों माने सासे माने एकबारैनो रोंगौसाद महरै माने नुजा हायो आरो सुबुंनि गेजेराव। दा बिदि, फंबाया ओरैनो ओमफ्राय माब्लाबा समफोर मोनोबा जोंनिथिं फैगोन?
थांगोन आदा थांगोन औ, दा गायनाय, औ खोनादों आदा‌ गायनाय सम ना गायखांबा औ।
माइफोरखौ गायखांजोबोबा फैनो हाबाय आरो। औ औ फैनो खाबु मोनोबा फैनो हागोन। उम उम माइखौ होमबा दिनैनिफ्राय गायजेनबाय नोंस्रा ने?
औ आदा दिनैनिफ्राय गायजेनदों।
अह।
औ।
मोजाङानो दे बिमा बिफाखौ एसे हेफाजाब होनांगौ गायनाय फुनाय समावबो।
औ।
बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनायसे होनायजों लोगोसेनो नोंबो नोंनि माने रोंलांगोन आरो सोलोंनाय आरो बेबो नोंनि मोनसे सोलोंलांबाय थानायजोंनो औ माखासे ओरैनो फंबाया मोनथियोना नोङो ओ जोङो माइ गायनोसै समबा नोङो ओ जोङो खेबबैसो हालौनाय जायो ओरैनो जोङो नांगोलजों?
औ जों खोनथामआनो औ औ सामार होनाय
औ फार्स्टनि जेनेबा फार्स्ट गिबि गिबि गिबि हालेवजेननायखौ मा हो नो जोङो?
खाहारायनाय।
खारायनाय उम नंगौ औ खारायनाय होनो। बिनि उनाव सेकेण्ड टाइमनि माने नैथि खेबखौ मा होनो नैथि हालेवनायखौ सामार होनाय। थामथिखौ बर' होनाय आरो बर' होबाथाय माइ गायबाय आरो उम। मोजाङानो जों बेफोरखौ मोनथिनांगौ आरो मानो होनबा आरो नोङो ओरैनो सान औ औ खोनादों फंबाय ओरैनो फंबाया सान्द्रि संग्राय बायदिसिना जेनेबा जोंनि बर' नि ओ न'खराव बाहायजानाय खौ बानायनो हायो नामा रोङो नामा सान्द्रि संग्राइफोर हेबनाय बेफोरबायाददिखौ?
रोंगौ नामा?
आं दाफेरनाय जायाखै आदा।
औ न'खरफ्राव सोरबाफोर रोंनाय रोंनाय एबा फोरोंग्रा मानसि फोर दंना गैया।
गैया आदा।
ओ आंबो रोङा जोंहाबो न'खराव बिदि फोरोंबो औ औ खोनादों फंबाय जोंनियाबो गोदो बिबौफोरासो रोङोमोन दा जों रोंला नै जों बेफोरखौबो सोलोंनानै लाखानो हायोबा मोजाङानो जायो ने।
औ सोलोंनो आंबो गोसो जायो ओमफाय जोंथिंजाय एसे खमानो।
ओ ओ बेफोरखौ रोङोबाथ' गोबां रांखावरि आरजिनायावबो म दद मोनो।
औ
मानो होनबा माबोरै मदद मोनो नों आं औ आखायनि हाबाखौ नोङो न'आव रोङोब्ला नों नखरावबो बाहायनो हाबाय नायनानै बायनो गोनांथि गैला ओ गुबुननोबो नोङो फानहर नो हाबाय ओ मदद होनो हाबाय फानहरनो हाबाय आरो नों गुबुननोबो।
औ
बेखायनो जों बेफोरखौ रोङोबालाय मोजांमोन दा जोंबो रोङा। सम मोनोब्ला मालाबा खाबुफोर मोनोबाथ' सोलोंगोन नङा होनोमबा फंबाय। सोलोंनो गोसो जायोना। ओम ओम आंबो सोलोंनो गोसो जायो मालाबाफोर आंबो खाबु मोनबा आं फरायला फंबाय आंनि फरायनाया जोब्बाय आङो दा नोंमबाजैबो लाबाय
औ
औ थायो आरो दा औ जोंहा न'खर जाबाय आरो। फंबाय दं आंनाबो नोंसोरबायदि फरायनाय
औ आंबो फरायगासिनो दं इंराजियाव दा बि ए सेकेण्ड सेमिस्टार मोनबाय आरो आं।
अ अ बि ए सेकेण्ड सेमिस्टार ने जों जनथा क'क्राझार औ सेरफांगुरि क'क्राझार ओम जोंनाबो फंबायाबो बे इउ एन आवनो फरायोमोन ओमफ्राय एबार डिग्रिखौ एबारसो पिअ' पास जानानै नोंसिनिफ्राय बोसोरसे दुइसिन जाबाय। नै दा जोंनि बर' बाजारावनो लाबाय आरो डिग्रिखौ।
औ
बेनियाबो मेजर हिसाबै जुग्राफि ओमफ्रायो माबा हिसाबै माबाखौ लादों आरो बियो इंराजिखौनो लाबाय इबो।
आंबो मेजर हिसाबै हिस्ट'रिखौसो लानाय जादों आदा।
दे दे दे दे बेफोरबो मोनसे गोनांथार
औ
गोनांथार आयदाफोरबो मानो होनबा औ जारिमिनारि नोङो दानि मुगायाव जों जारिमिनखौ मोनथियाबा बोरै जानो नङा होनबा जोंहा गोदो रायजो दंमोन नोङा हो मबा जोंहा गोदो डिमापुर रायजो दंमोन दा जोंनि रायजोआनो गोमानाय बेबायायदि जाबाय जोंहा राजा दंमोन। दा